हेलौ। हेलौ।
अ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
ओ मा खालामदो दा।
ओ आं ओरैनो दंथयो नोंथां।
जाबायबा
औ जा
सानजौफुनि अ। थिगानो थिगानो
नोंथाङाबो जाबायबा।
जाखांबाय जाखांबाय। खैथासोआव मोनहैनाय कलेजनिफ्राय।
आङो
कलेज निफ्राय अ अ उम उम। उम उम। थांबाय जाखांबाय आंबो दानिसो मोनफैदो।
मा
एस आइ पि। ओहो दालि जाबाय दालि दालिजों फान्थाव दालिजों मा होनो आलु भिन्दि मथर एवनाय। नोंथाङालाय।
आङो दालिजों खुमब्रा।
गाबोनथ' जोंनिया प्रग्राम दोङो होजों।
औ।
अ।
औ।
गाब गाबोन मा द्राग्स दे नामा।
और द्राकस दे
अ अ बेखौ जोंनिया अबजार्भ खालामगोन आरोना।
हाम हामगोन बायदि।
अ अ अ ओ औ।
दा नोंथाङा ओरैनो दङबा?
दोङो दोङो दोङो ओरैनो दोङो।
आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन।
देलाय ओ साव हागोन दे सावराय जागोन।
दा दे। ओ जोंनि जि सुबुं माहारिफोरनि थाखाय मोनसे ओ जोबोर गोनां थि।
अ।
सोलोंथाइ लानायनि मोनसे थानसालि होनना बुंनांगोन ओ इउनिभारसिटिक कलेज बास फुल बेफोरबायदि गोबां रोखोम नि एसटिथ बा सोलोंसालिफोरखौ औ दा नोंथाङा आ जिहेथु नोंथाङाबो एसे फरायना फैबाय दा नोंथाङा ब बै मोनसे स्टेजाव फरायनानै बयनिख्रुइ साबसिन मोनदोंमोन बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोनना?
साबसिन माने?
दा हमना ला नोङो स्कुल स्कुल लेभेलाव फरायनानै मोजां मोनदोंमोन, ना हाइ स्कुल लेभेलाव फरायनानै मोजां मोनदोंमोन, ना हाय सेकेणडारि लेभेलाव फरायना मोजां मोनदों, ना डिग्रियाव फरायनानै मोजां मोनदों ना आलादा माबाफोर उफेरा दिप्ल'मा लाना फरायनानै मोजां मोनदों बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
आङो बुंनो थाङोबा माने ओइ मा होनो ओ स्कुल लेभेलाव फरायनानै बांसिन इन्टारेस्ट मोनदोंमोन आरोना।
औ।
एनिफ्राय आङो एखमयाव इन्टारेस्ट मोनदोंमोन माने एखमियाव एसे उन्दैमोनबो बारा टेनसनबो जाया। एसेबां स्ट्रेसबो जाया मानेन माबाबो जायामोन आरोना जास्ट फरायनांगोन न फरायनांगौ एदि बायदिमोन आरो ओमफ्राय आं फाय बेनिफ्राय दा देरबोला जेब्ला माबायो एसे एसे एस जायोबा एसे मानसि स्ट्रेस जायो फाइनानसियेल प्रब्लेम जायो केरियारनि बागै साननानै एसे स्ट्रेस जायो आरो माने आंनि आं स्कुल लेभेलखोनो मोजां मोनदोंमोन।
औ माने जिउआव जिहेतु जेब्ला स्कुल लेभेलाव फरायो अब्ला बेयाव जोबोर रंजानाय थायो नङा होमबा
रंजानाय थायो ओ बारा एमान ओरैलि माबा एमान अभार थिं-थिंकिंफोर जाया आरोना
जिहेथु ओ मोनसे ओ बैसो जानाय लोगो लो गोनो मानसिनियाव साननाय हनाया सोलायलाङो।
न'खरनि फारसे खालामनाय फैयो बुहुत माने साननाय फैयो आरो बेलेग बेलेग मानसिनियाव केरियारनि बागै फैयो ओरैनो नोंथाङा होमबा माबेस समखौ बांसिन मोजां मोन्दोंमोन नोंथाङा?
ओ बुङोब्लाथ' जोङो बे बे सोरनो बुंनांगोन ओ
अ एसे खमियाव माने एसे इन्टारेस्टबो जायो नङा होमबा नोथां जमा जमा
लोगोफोरनि मोनसे हेफाजाब होनाय थायोमोन लोगोफोरजों खेला गेलेनानै बायदिसिना गेलेनानै जोबोद रंजानाय मोनोमोन आरो।
अ
औ दा नाथाय जेब्ला देरनाय लो गो लोगोनो ओ बैफोर रंजानायफोरा गोमालांनो
गोमालाङो अ
दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा एसे ओ मोननैसो इनस्टिटिउटनि नाम बुंनो हागोन ना? दा हमना ला जोङो जेराव फरायब्ला जोङो मोजां दिप्ल'मा मोनो बा मोजां डिग्रि मोनो बेफोरबायदि नोंथाङा ओ मोननैसो इन्स्टिटिउटनि नाम बुंनो हागोन नामा?
इन्स्टिटिउट माने माबायदि इनस्टिटिउट बा
दा सोलोंथाइ लानायनि ओ सोलोंसालिबा ओ बेखौ मा होनो
बेखोनो इनस्टुदेटखौथ' बुजिदो माने माबायदि माने इन इउनिभारसिटि
अ इउनिभारसिटि बा ओ नों थांनाय ओनसोलाव थानाय गंनैसो इउनिभारस दिबा कलेजनि नामफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि ओरैनोथ' जोंनि ओनसोबियाव माने जोंनि दानि बाक्सा डिस्ट्रिकआव माने कलेज बुङोब्ला थारमाने बर्मा कलेजआ मोजां आरो ना। बेखिनि एरियायाव जोंनियाव बाक्सायाव। बेनिफ्राय आरो इउनिभारसिटि बुङोबा थ' नों अ' आसामैनो बुंनांसिगोन आसामाव माने तेजपुर इउनिभारसिटिफ्रा फेमास आरो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिना इफोरो
औ
मोजां जायैफोराव माबानो मोनोबा। माने जोंनियाथ' जोंनि जोंनि बि टि आर आव बड'लेण्डबो दोंमोन। सिउनिभारसिटि माने सेन्ट्रेलफोराव मोनबा मोजांसिन जों सेन्ट्रेल इउनिभारसि तेजपुर इउनिभारसिटि दोंना जोंनिया माबायाव तेजपुराव। बेफोराव मोनबा मोजांसि सिन जायो होननाय खोनादों आरो आं थारमाने। आरो साबसि बाहै मोजांसिन होननाय खोनादों माने।
उम दा जोङो इउनिभारस टि फरायोब्ला ओ जोङो ओरैनो मास्टार दिडिग्रि मोनो नङा होमबा?
अ' अ'
औ मास्टार डिग्रि मोनखांनायनि उनाव जोङो ओ डक्टरेट डिग्रि लानो हायो।
अ' अ' अ' अ' अ'
नोंङा बै ओ पि एस डि लानाय बा ओ डक्टरेट लानाय बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
बुंनो लानोबाथ' नोङो जोंनिया पि इस डिया पि इस डियाथ' मोननै दोङो जोंनिया एकादेमिक आरो न'न एकादेमिकबो दोङो।
औ औ
पि इस डिया जोङो खायसे नोङो स'सियेलाव अकरक माने समाजनि खामानि मावनाबो जोङो से न'न एकाडेमिक पि एस डि बोनाय जायो। हारिमुवारि बिथिंनि मायबा मायबि बिथिङाव। खायसेखो ओ इफोरावबो होनाय जायो। बहुत मानसियानो दा जोंनियाव नुनो मोनो जोङो न'न माने एकाडेमिक पि एस माने डक्ट'रेटबो मोननाय दोंसोयो आरो गैया होमबा जोंनिया? दोङोना एनिफ्राय आरो दाथ' नोङो ओ ओ जुदि एकाडेमिकआव लाबाथ' जोङो जि आर एफ नांनांगो।
औ
आ मा होनांगौ बेयाव स्टेट होनांगौमोन ना? नेट नेट ना सिटेटमेन्ट? ओ नेद होनांगोनना नेट होनांगौमोन नेट दोनानै जियारेब नांनांबाय। बिनि होनबानियासो जोङो पि एडच डि खामनो मेरिटआव फैबा मोनबाय
औ
उम उम।
दा बिनिफ्राय नोंथाङा जे जिहेथु बुंबाय जोङो यिदि मा होनो? पि एडच डि खौ जों मोननै डक्टरेट दिडिग्रिखौ जोङो मोनैइ आय बेयाव मोनो मोनसेया जाबाय उफेरा आयदा बा खामानि मावनायनि सायाव दा बे खामानि मावनायनि सायाव जोङो ओ मा मा खामानि मावनानै जोङो पिएडसडिखौ मोननो हायो? हमनाला आङो एकाडेमिक से दा सेक्टराव बुङा खै फरायनाय बा लिरनाय आयदायाव जों पि एडस डि लानाय आं बुङाखै जिहेथु जों उफेरा खामानि मावनो नानै मा मा खामानि मावनानै जोङो डक्ट'रेट दिमुंखौ मोननो हायो?
दाथ' आं बेमान ओरै प्रपाराव मिथिया नाथाय ओरैनो ओ समाजनि खामानि मावनाबो मोनो नामा हारिनि खामानि मावनाबो लानो हायो नामा?
औ औ
आरो इनिफ्राय
आं बुंनो नोंथां दा ओ जोङो खामानि मावनाय ससेल खामानि मावनाय ना बा जोङो मेत ए खननानैबो जो
मेथाइ खननानैबो मोनो अ कालसार लाइन लिटारेसिफोरावबो
लाइनावबो जोङो पिएडसडिखौ मोननो हायो औ दा बे जि बेखौ जोङो खामानि मावनो मोनसे मान होनानै
अ अ अ अ होनाय जायो आरोना।
औ। दा बेनि उनाव जोङो एकाड एमि लाइन आवथ' थाहैबायानो न'खरै
जों होनबानिया जोङो जों एकादेमिक लाइनवा जोङो ओ नेट पास जानानै जिया रेब नांनांबाय इनि फाय डक्टरेट बिबुं लानोबा एसे स्टाडि खामनांबाय आरो इनि प्रफेसारनि लाइनाव थांनो मोनो नङा होमबा
औ - औ दा जोङो एकाडेमिक हिसाबाव जोङो जुदि पिएडससि लायोबा डक्ट'रेट जायोबा नङा होमबा होमबाना जोङो कलेज इउनिभार फोरनि जोङो
अ ओम हायो - हायो हायो
दा नोंथाङा बे औ
मा खालामदो
दा आंङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां
उम - उम जों पिइसड खौथ' माबानि सि सासे माबानि सिङाव आन्दारावसोबानो नाङा होनबा जोङो ससे प्रभेसारनि आन्दाराव
बेनि मोनसे मेन्टर थायो सासे मेन्टर थागोन गाइड
मेन टड थायो ग गाइड थायो प्रिन्सिपालसिम प्रिनसिपालनि आन्दाराव उम
जोङो नोंजोंनो हारसिं लानो हाया
हाया- हाया- हाया ओम
गाइद
उम- उम-उम -उम
दा होमबा जोंथ' जों गोबां सावरायबाय नङा होमबा
सावरायबाय अ - अ सावरायबाय
नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां नां दा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे औ गोजोननाय थाबाय